खुलुमबायस
औ नोंथांखौ गोजोन हरनि सा गाहामलायनाय बावनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां आनिफ्रायबो गोजोन ओ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय
औ नोंथांजों आं दसे सम बैसागुनि बागै दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां
औ जों दा बैसागु होनबाथाय बैसागु होननानै बु-बुङोब्ला जों बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो आरो नोंथां
औ नंगौ
एबा बर'फोरनि एंगारनो हायै फोरबो होनना बुंजायो जों बेखौ बैसागुखौ
औ नंगौ थारैनो
औ बैसागु जानायनि सिगां सैथो दाननि जोब था सान एबा बैसागु दाननि सानसे सिगां सानखौ मोसौ बैसागु मोसौ बैसागु फालिनाय जायो जों नोंथां
औ औ
औ मोसौ बैसागुखौ जों माबोरै फालियो होनबाथाय जों मैसा मोसौ बैसागुआव मोसौफोरखौ दैमा एबा दंग'फोराव लांनानै थुखैनाय जायो आरो
औ
थुखैखांनाय थुखैखांनायनि उनाव मोसौफोरखौ लाबोनानै बेबायदिनो जोङो लाव फान्थाव हालदै बायदि बायदि मैगंखौ दानफ्लेनानै माला बानायना गानहैनाय जायो आरो
औ नंगौ औ
बेनि उनाव जोंहा मोसौनो थौनि एबा सारायनि हांगारखौ थाव गुबैजों लगायनानै जों बेखौ होबथा फोनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
बेनि उनाव मोसौखौ जोङो दिगिलि लथि बिफांनि बिलाइ आरो थाराय बिलाइजों बुज्राव बुज्राव मोसौखौ बेबायदि बाथ्रा बुंनाय जायो आरो जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर बारलांबाय था बेफोरबायदि होननानै जों मोसौखौ दिेग्लिथि आरो थारै जों बुयै बुयै बेफोरबायदि होननाय जायो आरो नोंथां
औ
आरो बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बलद बायदि जा बेफोरबायदि आरो
औ
बोसोरै बोसोर एर हानजा हानजा बेबायदि सल' खननानै मोसौ बैसागुखौ फोजोबनाय जायो आरो जोंना मोसौ मोसौखौ मोसौ बैसागुआव माने नोंथां बैसागोखौ बैसागुआव जोंना बेनि उनाव जोंना मोसौ बैसागु जोबखांनायनि उनाव जोंना मानसि बैसागु जायो बेनि उनाव जोङो मानसि बैसागुआव जोङो बैसाग दाननि सेथि खालारखालि मानसि बैसागु फालिनाय जायो आरो नोंथां
औ
मानसि बैसागुनि फुङाव मानसि बैसागुआव
माने फुंनि समावनो बयबो दुगैस्रां लोबस्रां खालामखांनानै उन्दैया गेदेरखौ आथिजों हमना खुलुमनाय गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय जायो आरो नोंथां जोंनिया बैसागुआव मानसि बैसागुआव
औ थारैनो औ
औ उनावहाय बे सानखालि सानखालिनो हाग्रानि मैगं थाइगं गोखा गोखै बायदि जातनि बायदि रोखोमनि मैगंफोरखौ जौसे सेथा मैगंखौ खांनानै संना आाल जानाय जायो आरो नोंथां खोनादोंनाा नोंथाङा हेल' औ बेनि उनावहाय जोंना गासैबो आ औ बेनि उनावहाय जोंना गासिबो आलासि न'खरनि मानसिफोरा बैसागुनि मुङै आलासि जाहैयो आरो
औ
उनावहाय जोंना बैसाग दाननि नैथि साननिफ्राय गामि गामि गासैबो सुबुंफोरा गथ' गथाय बुरै बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासिबो ज' ज'यै मोसानो ओंखारबोयो आरो
औ
सेंग्रा एबा हौवाफोरनि थाखाय गामसा गोदान आर'नाइ फालि आरो हिन्जाव एबा सिख्लाफोरनि थाखाय दख'ना गुबै रेगे रेगा गोमो गोजा गोथां गाबनि फारौ मेगननि बेसर बेफोरबायदि आरो बिबारनि आर'नाइ फालि बायदिखौ गाननानै गामि गामि मोसाहैनाय जायो आरो नोंथां जोंनिया
औ
बैसागु मोसानायाव बर' सुबुंनि सुबुंफोरनिया मोसानायाव बर'नि दामग्रा देग्रा आगजुफोरा जाबाय जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा हारमुनियाम बिदिनो बायदि बायदि आरो नोंथां
औ औ
जों बेबायदिनो मानसि बैसागुआव जोङो गामि गामिबो मोसानाय जायो आरो बेलेग गामि फोरावबो जोङो मोसाहैनाय जायो आरो
औ औ गौ
बेबायदिनो जोङो गामि गामि मोसानानै जोङो मागिनाय मागिनाय बायदि जायो आरो नोंथां जेरै माइरं फैसा बेफोरबायदि हरो जों मागिनायाव
औ
बेनि उनावहाय जोंना बे मागिनोखाङो बैसागु जोबखांनायनि उनाव जोंना बैसागु मागिनायनि फैसाजोंनो जोङो रायजो एबा मोनसे ग्रुपआ जाय मोसादोंमोन बेफोरबायदिनो खाना जानाय जायो आरो
औ
बेनि उनाव जोंना बैसागु बैसागु मोसा खांनानै जोंना जेरै खाम सि सिफुं जथा बिदिनो मोसानायाव जि जि खोलांदोंमोन बेखौ जोङो बावनाय बावना दोननाय जाखायो आरो नोंथां जोबखालिनो
औ नंगौ औ
बेनि उनाव जों बेफोर खाम सिफुंफोरखौ दांफिन दांफिनो आरो
औ
थिग बेबायदिनो जों बैसागुखौ फालियो आरो नोंथां
औ
जोंहा बैसागुआव न'खराव आलासिबो फैयो आरो आलासिबो जानो थाङो बांसिन
ओ
बर'फोरनि गोदान बोसोर होनबा जों बैसागुखौ बुंनाय जायो आरो नोंथां
औ
बैसागुआ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्रायनो फालिबोखानाय मोनसे बेयो फोरबो
औ
बे फोरबोआनो जादों बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो आरो बर'फोरनि मादाव माने
औ नंगौ नोंथां
औ बैसागु बैसागुनि बागैथ' आं बारा एसां मिथिया नोंथां आं नोंथाङाबो जा एसे मिथि नों थाङा बैसागुनिबागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां औ बै औ नंगौ बैसागु होनोब्लाथ' जों जोंनि बर'फोरनि नोंथाङानो बुंलांबाय बर'फोरनि जोंनि रंजानाय फोरबो आरो ओ नोंथाङानो बुंलांबाय बैसाग दाननि ओ सानसे सिगां मोसौ मोसौ ओ खौ मोसौखौ फालिनाय जायो आरो। बेयाय बेहाय जोङो मोसौखौ फुङावनो थुखैस्रां लोबस्रां दंग' एबा न'आवनो जोङो बिसोरखौ थुखैनानै जोङो नोंथाङानो बुंलांबाय ओ माबाफोरखौ ओ लाव फिथाइफोर ओ बिदिनो बायदिसिना फिथाइफोरखौ जोङो दामफ्लेनानै ओ बेखौ माला खालामनानै जों बेनयाव माला गानहोनाय जायो बिनि उनाव जोंहा ओ अराव सावनाय साराय एबा थौनि हांगारखौ जोङो थावजों लगायनानै जोङो थालिर गांखं एबा थालिरनि बिदिनो बिलाइनि गांखं बिजों जोङो बिखौ फुनना होनाय जायो आरो देलाय होनाय जायो आरो मोसौखौ बिनि उनाव बिनि उनाव जोङो बेखौ बारिखै लांनाय जायो आरो दुब्लिखाय बिनि उनाव नों ओ नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो बिदिनो जोंना लाव जा फा थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बिमा गाय बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बलद बायदि दा जा बिदि होननानै जोङो बिदि सल' खनै खनै जोङो बेखौ होलाङो आरो। आरो बिनि उनाव जोङो ओ हेगारना होनाय जायो आरो मोसौ बोरम बोरमाफोरखौ
औ नंगौ नोंथां
बिनि उनाव जोंना सेथि बैसागनि सेथि खालार खालि जोङो सेथि खालार खालि जोङो ओ फुङावनो जोङो दुगैस्रां लोबस्रां बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि गोदोर खौ जोङो खुलुमहैगोन गोदोरा उन्दैखौ बोर होगोन बि खालामहैयो आरो बिनि उनाव जोंना बिनि उनाव जोंना ओ बिदि खालामखांनानै जोङो बिदिनो नोंथाङा होनलांनाय बायदि बिदिनो हाग्रानि हाग्रानि ओ मैगं थाइगं बि जेरै दिंखिया लेवा लाथा बिदिनो बायदिसिना मैगंफोरखौ जोङो ओ सेजौ से बेफोरखौ खांनानै जोङो जानाय ओ जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ
ओ बैसागुआव बिदि नेम दंखायो नोंथां बिदि जानाय आरो बिनि उनाव जोङो ओ नैथि सानखालि जोङो ओ मोसानो ओंखारो आरो ज' ज'नो जेरै बोराय बुरै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' जानानै जोङो ओ खाम सिफुं सेरजा जथा बे हारिमुनियाम बेफोर खौ जों लानानै जों मोसाहैनाय जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां।
जों जोंना गाननाय होनोब्ला जोंना ओ बर'नि दख'ना आ-आर'नाइ फालि ओ
औ
बायदि बायदि ओ गाबनि जेरै नोंथाङानो बुंलांबाय ओ बेसर बिबारनि फारौ मेगननि बिदिनो गाननानै जोङो ओ हौवाफोरनि थाखाय जोङो गामसा आर'नाइ फालि बिदि गाननानै जोङो मोसाहैनाय जायो आरो गामि गामि आरो आरो गुबुन गामियावबो जोङो मोसाहैनाय जायो आरो बे मोसा- मोस सानायावनो जोङो ओ जोंनि न'गआवनो सावनाय ओ जौ गोरान जौ गिसिफोरखौ गामि गामिनि सुबुंफोरा ओ होनाय जायो आरो बेहायनो जोङो लोंनानै मोसानाय जायो आरो रंजानाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
आ-आरो जोंनिया गामियाव ओ बिदिनो बाथौआव जोङो बाथौ बोराइ खौ बाथौआव हेबनाय ओ हिखौ जोङो बोखानानै जोङो गोदान बाथौखौ जोङो औवाजों हेबनानै जों बेहाय ओ फुजिनाय जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां।
बे फुजिनाय समावनो जोङो ओ गामिनि सानैसो लिंनानै गामिनि सुबुं सानैसो लिनानै जोङो बेहायबो जोङो मैगं ओ मैगंफोरखौ हाग्रानि मैगंफोरखौ जेरै दिंखिया आं दहाय होनलांनाय बायदि दिंखिया बिदिनो गोख खा गोखै बायदिसिना मैगंफोरखौ सेजौसे खांनानै जोङो दि बिहायबो जोङो जायनाय जायो आरो
औ नोंगौ नोंथां।
बिनि उनाव जोंना बेयावनो जाखां लोंखां बेयावनो जोङो रंजानाय जायो आरो खालामनाय जायो। बिनि उनाव जोङो गामि -गामि मोसाहैनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ औ थारैनो‌।
आरो जोंनिया मोसानाय ओ मोसानाय समाव जों मोसा खांबा बेहायबो जोङो ओ माइरं हरनाय जायो आरो खेरखा खेरखायाव खेरखाजो फै फिसा माइरं बिदि हरनाय जोंनिया नेम दङ आरो। बिनि उनाव जोंना बैसागुआ बैसागुआ जोब्बा जोंनिया लास खालि बैसागुनि लास खालि बिदिनो मोसानायनि फैसाफोरखौ जोङो मोसानायनि फैसाफोरजोंनो जोङो खानाबो जायो आरो बेफोर ओ लावखार लावखार ओंखाम जानायबो बुंनाय जायो आरो नोंथां। बेहायनो जोङो बिदि लावखार ओंखाम जाबा जों बेहायबो रंजानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बेखिनियानो नोंथां नोंथां जोंनाथ' दा टाइमाबो जाबाय। दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां।